नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथां औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां
नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन
औ आं कल खालामनायनि थांखियानो जाहैबाय आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों नों
औ बुं
जों आं आयदाखौ लादों दावबायनाय
औ
जि जायगाफोराव दावबायनाय
औ
स' जों सानफ्रोमबोनि जिउआवथ' जों एसे दावबायनायफोरखौथ' एसे नांगौ नङा होमब्ला
अ नांगौ जायो।
औ बेबायदिनो जों दावबायनानै सोरबा मोजां मोनो। सोरबा मोजां मोना थेवब्लाबो गो गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय हाय दावबायनो गोनां जायो बा गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन हादोरफोराव बेबायदि दावबायनानै मोजां मोनो सोरबा मिथिंगायारि बे मिथिंगायारि मिथिंगायारि जायगा दावबायनो मोजां मोनो सोरबा औ बेबायदिनो सोरबा सोरबाफोरा बिदिनो हाग्रामाफोराव दावबायनानै मोजां मोनो जिब जुनारफोर नाय थिनानै मोजां मोनो दावबायनानै बिदि बिदिनो बिदिनो आंबो एसे मोजां मोनो बिदि बिदिनो दावबायनानै
औ
बेबायदिनो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफोराव जेनेबा नखरनि नखरनि नखरनि फेमिलिफोरजों बा लोगोफोरजों बेबायदि दावबायनानै मोजां मोनो नोंथांङा फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांङा माबायदि दावबायनानै मोजां मोनो।
औ आं माने जेनेबा दावबायनाय होनना बुङोबथ जोंना गोबां रोखोमनि दावबायनाय दोङो जेनेबा जों मालाबा बा एसे दुखुफोराव थायोब्ला माने गावनि दुखुफोरखौ बावगारनो थाखाय जों दावबायनो थांनो हायो जेराव जों माने गावनि नखर खरजोंबो थांनो हायो लोगोसे नङाब बा गाव हारसिंबो बेरायनो थांनो हायो। नङाब्ला आरो लोगो। फोरजोंबो एसे रंजानो थाखाय दावबायनो थांनो हायो आरो।
आरो बेल नङा जोंनो माने दावबायनाय होनना बुङोब्ला खालि गावनि गोसोखौल गोजोननायनि थाखाय बेरायनाय बे मोनसेल दावबायनायाव गोलैया। माने जों जे जों जेब्लायबो माने सानफ्रोमबोनि जिउआव माने बबेबा दाबसे जायगानिफ्राय बबेबा दाबसे जायगासिम थांनायानो माने दावबायनायाव गोलैयो आरो। रो औ आरो बेजों लोगोसे जेनेबा जोङो गोजौ गोजौ गोजौ सोलोंथाइ लानो गोनां जायोब्ला माने गुबुन गुबुन रायजो अबावबा गुबुन हादराव थानो गोनां जायो बेफोरबो माने मोनसे दावबायनायाव गोलैयो आरो औ। अब्ला नोंथाङा माब्लाबाफोर दावबायनो थांफेरबाय ना।
औ नोंथां थांफेरबायमोन आं। थांनायालाय नाथाय आंथ औ हारसिंयै थ दावबायनाय जायाखै। जेहेथु हारसिं औ बिदिनो ओ ओ गामिनि सोरबा लोगोफोरजों एबा फरायसालिनिफ्राय फरायसालिनिफ्राय दावबायनो लांनायाव। बेयाव दावबायफेरबाय आरो नोंथां। आंनि ओ बेबायदिनो आं दावबायनायाव बिदिनो गोदान गोदान जायगाफोर ओ नुनानै जे एसे गोजोननाय मोनो आरो ना।
ओ नंगौ।
ओम जिहेथु न'आव थानानै। बानाय मोनो बेबायदिनो। जायगाफोराव बेराया एसे गोसोफोरखौ गोजोन मोनो आरो लोगोफोरजों बेबायदि एसे मोजां गाज्रि मो रायलायनायाव। रायलायनानै। रायलायनो मोजां खाबु मोनो आरो बेबायदि। नोंथाङालाय मा ओ बेबायदि दावबायफेरबायना फेरा?
औ आङो दावबायफेरबाय आं माने हारसिंबो थां दावबायनो थाङो आरो लो लोगोफोरजोंबो थाङो लोगोसे न'खरनिफोरजोंबो थाङो आ रो। आरो जोंना जेनेबा जों न'खरनिफोरजों थांबा एसे बेलेग जायो आरो लोगोफोरजों थांबा एसे आला दा जायो आरो माने। खुसि आ रंजानायनि खुसिया।
औ
आरो नोंथाङा माबायदि जायगायाव बेरायनानै मोजां मोनो हाजोआरि ओनसोल जायगाया उना बायदिसिना बेफोरबायदि मिथिंगायारि नुथाय जेरै पार्कफोर बाय बिदिनि नोगोर ओनसोलफोराव
सरासनस्रायै आंथ' बेबायदिनो हाजोआरारि ओनसोलफोराव दावबायनानै मोजां मोनो जिहेतु हाजोआरि ओनसोल फोराव गोथां गोथां दं बिफां लाइफां। जायगाफोरा समायना जायो।
औ
गोजोन बार बारनाय बेदिनो मोजां नाङो। बेबायदि हाजोआरि ओनसोलाव बांसिनै दावबायनानै
औ
नोंथाङा बे ओ नोंथाङा हारसिं दावबायनानै मोजां मोनो ना लोगोफोरजों दावबायनानै मोजां मोनो बा फेमिलिफोरजों न'खरनि
औ आङो माने बांसिनानो लोगोफोरजों दावबायनानै मो जां मोनो आरो। आरो आं दावबायनो थाङोब्ला माने बांसिन बांसिन लोगोफोरजोंबो थांनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
अब्ला नोंथाङा दावबायनो थांनाय फोराव माजों थांनाय जायो जेनेबा थाबायना थांनाय जायो ना बांसिन गारि - मथरजों थाङो ना बासफोरजों थाङो एसे फोरमायना होब्लानो जाबाय
नंगौ नोंथां बेयो समजों लोगोसे सोनारनाय जायो जिहेतु जे जेब्ला आं हारसिङै दावबायनोबाथाय ओ हारसिङैबा थाय बाइकफोरजों थांनो हायो बेनिफ्राय फेमेलि फोरजोंबाथाय गारि एबा बासफोरजों थांनाय जायो आरो स्कुल -कलेजफोरनि बा फरायसालिफोरनिफ्राय थाङोबासो जोङो गिदिर -गिदिर बास लांनो गोनां जायो बे मानसि सुबुं जों दावबायनाय सुबुंफोरा खम- खम जायोब्लाथाय खम बिबांनि जायोब्लाथाय गारि फिसाफोरखौ लांनो हायो बिदिनो गोबां जायोबा थाय बेदि बासफोरखौ लांनो हायो
औ- औ माने मानसिजों लोगोसे नायनानै थांनो गोनां जायो आरो औ
थांनाय औ नंगौ नोंथां आंथ' सरासनस्रायै हारसिं बेरायनानै मोजां मोनो आं जेन बाइकफोरखौ लानानै हांसिं बिदिनो गोजोन
आरो हारसिङै आरो हारसिङै दावबायनो थाङोब्ला जेनेबा जों बबेबा मोन नुफेरि जायगाफोरावबो थांब्लाबो एसे लामाफोरखौ माने आन्दाया जासे साहस खालामना थांनो गोनां
थांनांगोन औ नंगौ नोंथां हारसिं थाङोबा बिदिनो एसे निजिखौ एसे निजिखौनो एसे गोसोफोरखौ स्ट्रं लाखिनो गोनां जायो गोसोखौ एसे गोहो लाखिनो गोनां जायो गोसोआवहाय लोगोफोरजों बा जोङो जमायै थाङोब्लाथाय एसे बिदिनो बिदिनो एसे हेफाजाबफोरा एसे मोजांसिन जायो आरोना
अब्ला नोंथांनि बायदिब्ला जों दावबायनानै माबाफोर गियानफोर मोननो हायो नामा
गोबां गियाना आरजिनो हायो जिहेथु जोंहा न'आव न'आव थाबाय थास्लाय न'आव थाबाय थानायनिस्राय जों दावबायोबाथाय बा जेनेबा सहरफोराव दावबायनाय बेबायदि सहरफोराव दावायोबा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनिफ्राय जानगारनानै गुबुन गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि जिउनि बागै मिथिनो मोनो। एबा जों मिथिंगा फोराव दावबायनो थाङोबा मिथिंगायारि जायगाफोराव दावबायनो थाङोबा बिदिनो मिथिंगायाव मा मा रोखोम सोलिगासिनो बेबायदि बेफोरखौ मिन्थिनो मोनो। जेनेबा ओ बोथोर फोरखौ हमदांनो हायो। माबायदिसो बिदिनो। बेनिफ्राय जों हाजोआरि ओनसोलाव थाङोबा हाजोआरि ओनसोलफोराव बिदिनो जों हाजोनि हाजोनि नुथाइफोरखौ नुनानै हमना मोननथिनो मोनो बे हाजोआ माबायदि। हाजो हाजोखो जों गोजाननिफ्रायसो नुयो खाथियाव थाङोबा माबायदि बेफोरखौ मिन्थिनो मोनो। बेनिफ्राय आरो जोङो जेनेबा बे हाग्रामा ओनसोलाव थाङोबाथाय जिब जुनारफोरा मा मा जिब जुनारफोर दङ बेफोरनि एसे नलेज मोननो हायो आरो। बिदिनो।
माने रोंगौथि मोननो हायो। बिदि आरो औ।
ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङा मा रोखोमनि जायगाफोराव बेरायनानै बांसिन मोजां मोनो?
औ आङो माने बिदिनो आंबो हाजोआरि ओनसोल फोरावनो बांसिन मोजां मोनो आरो। जेनेबा जों हाजोआरि ओनसोलाव थाङोब्ला। मिथिंगाजों सोरगिदिं थानाय माने बुंफबना थानाय दंफां लाइफां लोगोसे दाउसिम दाउला दावमा दाउसा बायदिसिना जिब जुनार जों नुफेरि जिब जुनारफोरबो नुनो मोनो आरो। बेफोरखौ नायनानै माने जों एसे गोसोआव गोजोननाय मोनो आरो।
औ।
औ आरो जों मिथिबोयोबो जेनेबा बेफोरबायदि जिब जुनारफोरादि जोंनि गेजेराव दं होननानै। जायखौ जों नुफेरा मालाबाबो बेफोरखौ जों बेरायनो थांबा माब्लाबा नु सननो मोनो आरो। औ।
नोंथां
औ बुंलाय नोंथां।
नोंथाङा ओ नोंथाङा सुबुंफोरखौ जायफोर न'फोराव थाबाय थायो बि बिथांमोनखौ दावबायनो थाखाय ओ दावबायनो थाखाय खावलायगोन ना खावलाया नोंथां?
औ जेनेबा जायफोरा माने बाहेरफोराव ओंखारा आरोना बिसोर बायदि सुबुङा माने इसे दावबायनो थाङोब्ला मोजां जायो आरो। जेनेबा जों न'आव थाबाय थास्लायस्लाय माने एसे दावबायनो थाङोब्ला नोंनि बाहेरानि आबहावाफोरा एसे नांनानै माने नों जेनेबा एसे साहस गोनांबो जायो आरो एसे नों सालु जायो आरो माने
बाहेरनि हालोदफोरखौ मिनथिनो मोनो बाहेराव माबायदि सोलिगासिनो बेखौ नंगौ नोंथां।
अब्ला नोंथाङा माइबाफोर बुंनांगौ दं नामा बुंबावबानो जाबाय एसे फोरमायना हो दावबायनायनि बागैनो।
औ नोंथां जों जिहेथु दावबायनानै मानसिफोरा न'खरफोराव थास्लाय स्लाय न'खर जेनेबा न'फोराव थायोब्लाथाय सिन था जायो नङा होमबा मायबा मोनसे नख सिन्था बेबो बेखौ एसे दोनथ'नानै दोनथ'नानैबाबो जों एसे एसे दावबायनो थांनांगौ। नङा होमबा दावबायो गो गोसोफोरखौ गोजोन मोनो एसे सिन्थाफोरा एसे थाङो एसे एसे खम जायो सिन्थाफोरा। बिदिनो निजिनि निज जिनि देहाफोरनि थाखायबो एसे मोजां जायो मुलाम्फा जायो निजिनि थाखायबो। बेबायदि नि थाखायनो जों दावबायनांगौ खाथियाव खा गोजानाव नङाब्लाबो खाथियाव दावबायनांगौ। बिदिनो जों दावबायोब्लाथाय बिदिनो जों गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन ओ गोनांथि गोनांथि खोथाफोर मिथिनो मोनो जों नङा होमबा?
औ। नंगौ। अब्ला नोंथांमोननि साखा नोंथांमोननि साखा थियाव ओरैनो दावबायथावना जागाफोर दङ'ना गैया?
गोबां दं नोंथां। जोंनि साखाथियाव दावबायनो गोनां। मा जायगा? बिदिन बिदिनो थि खालाफोराव गोबां सुबुंफोरा थाङो। आरो खायसेफोरा थाङा मानो थाखाय थाङा ओम आंथ' मिथिना मोनला जिहेथु आं नाथाय आं खा खावलायो आरो ना थांनो थाखाय। बिदिनो खाथि जिहेथु खाथिनि औ जायो औ खाथिनि जायगायावनो जों बेरायनो थाङाबा निजिनि जायगायावनो सोर थांनो नोङा स सरासनस्रा बेराय होयबायानो थोयो नो।
औ।
नोंथांमोननि ओन सोलाव बेबायदि दंना गैया?
औ दङ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गोबां नायथावना जागाबो दङो। लोगोसे जेरै जेनेबा जोंनाव हायुंवारि पार्क बा हाग्रामा ओनसोल बेफोरबायदि गोबां जागा दं आरो नायनो गोनां।
औ।
औ बेफोरखौ जों नायना लानांगौ आरो। हानाय माने औ माने जों जेनेबा एसे एसे सेंग्रा समावल नायना लायाबा देनां बोरायफोरबा बोराय बैसो एसे बोराइबा जेनेबा जों नायनो हाया नालाय। ओंखायनो जेसेबां सम थानायावनो नायना लानां
अब्ला आं बबेबा ओ सम लानानै थांगोन नोंथां। फ्रि समफोर मोनबा सम दा होमब्ला अब्ला जोंनियाथ समाबो जाबाय नोंथां। उननि समफोराव लोगो मोनलायसिगोन नामा नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथां।
ओ गोजोनथों।